हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामना दङ नोंथाङा दा?
ओ ओंखाम जाखांना जिरायना दं दा।
औ
थाङालाय?
आंबो ओंखाम जाखांनानैनो जिरायनानै दङ।
औ
होनब्ला नोंथां आङो ओ नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरदोंमोन आरो।
औ औ
सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ होनब्ला नोंथां जोङो दानाय लुनायनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ होनब्ला नोंथाङा दानाय लुनायनि सोमोन्दै
औ
ओ मोनथि जि जा एसे मोनथियो बेखौ आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागौमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ दे इसे फोरमायना होलाय।
औ नोंथां जि दानाय बुंनो थाङोब्ला ओ गिबिआवनो जोङो गलायाव एबा दखानाव जोङो माने खुन्दुंखौ जों बायना लाबोनाय जायो। जेरै जोङो दख दखना लांगा दखना गामसा बा बिहुआन हि फालि बा जोंनि आरनाइ बेफोरखौ जों दानो थाखाय जों थ' दखान एबा गलानिफ्रायथ जोंथ' लाबोखानो गोनां जाखायो। फासथावखि जोङो बा बिहान फालिखौ जोङो जेनेबा दानो थाङोब्ला आरो
औ
गिबियावनो जोङो ओंखामजों माइदि होना लाग्रोनाय जायो
अ औ
जों बे खौ ओंखामखौ जों माने गल' गल' बानायना लाग्रोनोसै आरो गल गल बानायना लानाय नानै बेयो सुगायोब्ला ओ जों माने खुन्दुंखौ जों सोमना लाबाय मायदियाव बेबादिनो जोङो सोमना लानानै जोङो खुन्दुंखौ माने सिखनोयो आरोना माने नाफ्लेयो आरो जाहाथे सोंनायाव बायबा दानायाव माने मोजांनि थाखाय मोजां जानायनि थाखाय
औ।
बेखौ जों सेखना लानानै बे बेबायदिनो गोरायैनो मोजां जों माने सेबथाबबाय आरो। मायदिखौ होखांना सेबथा थाबनानै जोङो एबा गुरै सान्दुंआव आरो माने एसे सान्दुं बा एसे साया गोलैनाय बेबादियाव जों होनाय जायो। मायदिखौबो जों गोबां फ्राय होयोब्ला जोंना खुन्दुंआ जनो थाङो। इसे गोरा जायोना। नालाय मायदि होनाय बे ओंखामजों मायदि होनाया एसे गोरा जायो बिथिखायनो नांथानाय नांथनाय जायो आरोना ओंखामा सिथाबना थायोब्ला जों गोबां जुदि माइदि होयोब्ला।
औ।
बेखौ जोङो माने ओमफाय जेन्थेर जेेनथेर बुङो एबा बबिनबो बुङो जोङो बेयाव जों माने खुन्दुं माने सोंनो थाखाय जोङो बेहाय मो जेेनथेरजों माने जों खुन्दुंखौ थुनना लानाय जायो आरो।
औ औ।
बुथुमखांनानै जोङो हिसानसा सोंनो थाङोबा जोंनो गनसाबो नांगौ जायो जोङो गनसाखौ जों माने औवानिफ्राय जों बानायना लानो हायो आरो जेनेबा जोंनि नांगौ खिनाखौ।
औ।
बेबायदिनो जोङो खायफाया हारसिंबो सोंनो हायो खायफाया लोगोबो लानानै सोंनाय जायो।
औ।
बेखौ जों सोंखांनानै जों जेरै बिहुवान फालि दायोबा गोजा गाबनिबो खुन्दुं नांगौ जायो नालाय
औ औ।
बेबादैनो जों सोंनानै जोङो गान्दैबो नांगौ जायो माने बे जों सोंनाय खुन्दुंखौ जों माने मेरायनो थाखाय आरो ना।
औ।
ओमफाय जोंनो बे खुन्दुंखौ सिबनो थाखाय जोंनो हासिबबो नांगौ जायो औवानि हासिब खायफाया जोंनि खानाय हनाय खानजुंबो लाजायो।
औ।
बेखो जों माने जेथो जायो नालाय बे जेथोखौ जों माने जेथोआ माने मोजां खालामनो थाखाय जेथोखौ बोखानो थाखाय जोङो हनानै जोङो माने रासोनि सिगां सिगां जोङो हनानै माने जोङो थोरनाय जायो आरोना हिसानखौ जों थोरनाय जायो। बेखौ जोङो सोंखांनानै थोरखांनानै जोङो नोबो खननो गोनां जायो
उम।
खांनानै जोङो जेब्ला जोङो खालाव दिखांगोन अब्लाथ जोङो दानायाथ जाखायो नोंथाङाबोथ बेखौ मोनथिखायो।
औ औ मोनथिगौ बेखिनिखौ।
औ आं एसे एसे बावगारबाय मानो होनोब्ला दानि जुगाव बांसिनानो जि दानायखौ जों बारा नुनोबो मोनला नालाय। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा गोदोनि आरो दासि दानि जेनेबा जि दानायनि फाखुइ नोंथाङा एसे मोन्थिगौब्ला सावरायनो हागोन।
अ माने जोंनाथ गोदोनि जुगाव नोंथां बुंनाय बायदिनो खुन्दुं थुननायनिफ्राय सोंनाय लासे बे आदबा
औ
ओ बिब्दिनो आरो जोंनाथ बांसिनानो जोंनि आखाइदों आखाइजों दानाय जिफोरखौ मोननाय जायोमोन आरो आथिखाल ओ गोदोनि औ
औ
नाथाय दा जों आथिखाल मुगायाव बांसिनै जोङो माने मेसिन मेसिन फोरजों दानायखौ नु नो मोनो। आरो
औ
ओ बेनिखायनो दा आथिखाल मुगायाव जोङो गोबां खम बिबांनि हिसानसालि बा नखर नखराव हिसान थानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनलिया, आरो
औ
औ बिब्दिनो आरो गोदोनि दिनाव जोङो बे खुन्दुंफोराव
औ
फोराव जों गाब होनोब्ला
उम
गाब होनोब्ला जोङो गोदोनि आबै आबौमोना माने दंफां नि बिगुर आरो फिथाय फिथाइ जि थायोना हाग्राफोराव गोबां रोखनि फिथाइफोर थायो।
औ
बेफोरनि फिथाइफोरखौ फिथाइ दंफांनि बिगुर आरो बिलाइ
औ
खौ बिथांमोना ओ देनानै एबा बेफोरखौ नाफ्लेनानै बेनिफ्राय ओंखारनाय जि बिदै
औ
औ बे बिदैजोंसो बिथांमोना गोदोनि दिनाव गाब जियाव जि गाबहोयोमोन बेखौसो बिथांमोना बियो मोननो
औ
बिदि होननानै आंङो लेखाफोराव फरायनो मोनदों आरो।
औ औ
दाथ' आथिखाल मुगायाव जोंङो गोबां रोखोमनि गाबफोरबो मोननाय जायो नाथाय जोंनिया बेबायदि मिथिंगायारि बा नेचारेल बेनिफ्राय मोननाय जाया।
औ औ
बेफोरो जोंनि बांसिनानो जोंनि आखाइजों बानायनाय बा गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रिफोराव जोंङो बेफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
आरोथ दा गोबां सुबुङानो आखाइजों दानाय फोरखौ
औ
औ बांसिनानो मेसिन दायो बेनिखायनो जोंङो आखाइजों दा आखाइजों दानाय जिफोरनि बेसेना गोबां जाबोनो हमदों आरो दानि जुगाव ए
औ औ औ औ
बेखौ आं माने खोनानो मोनदों आरो औ
नोंथांखौ आं बिनि गेजेरावनो मोनसे सोंथि सोंनो सानबावबाय। जेरै जोंनि बर'नि हाबायाव बा बर गोदान बा हिनजाव गोदाना गाननाय दखनानि बागै नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ गोदोनि दिनावथ' जोंङो हाबा हाबायावथ' जोंङो दखना थावसि दखना थावसिखौथ गोदोनि दिनाव नांथारगौमोन आरो
औ औ
औ बे दखना थावसिखौ हाबा हाबानि समाव जों गानायदोंमोन आरो। ओमफ्राय जोंङो बेखौ दौदिनि जे थायो ना मिथिगौना नोंथाङा?
औ औ औ मिथिगौ।
अ बे दौदिनिखौबो जोंङो दखना थावसिखौ गाननाय नुनो मोनोमोन आरो।
औ औ
औ नाथाय जों दा आथिखाल मुगायाव बिदि दखना थावसि बा दखना थावसि होननायखौनो जोंङो सिनाय मोनलिया आरो।
औ
औ गोबां खम जाबोबाय। दाथ' बुंनो थाङोब्ला आंबो बे दखना थावसिखौ सिनाय मोना सिनाय मोना आरो।
औ औ
नाथाय जोङो लिरनाय बा फरायनायफोरावसो खोनानो मोनदों बा फरायनो मोनदों जे दख'ना थावसिखौ जोङो हिन्जाव गोदान आरो दौदिनि गाननाय जायोमोन होननानै
औ
बे दख'ना थावसिनि गाबा जोंनिया गोजा जायो आरो।
औ औ
आथिखाल मुगायाव जों बांसिनै ओ बे नेट निबा फाथनि बेफोरखौसो गाननाय नुनो मोनो आरो ओ हिन्जाव गोदानफोरखौ
औ
बांसिनानो मेसिनजों बानायनाय बेफोरखौसो गानो आरो दानि दानि जुगाव बा आथिखाल मुगायाव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जोंदि एरनाय आगरफोर
औ
आ बे एरनाय आगरफोरनि मुंखौ हागोन ना बुंनो?
ओ नोंथां आंबो माने गाव मोनथिनाय बा गुबुननि एरनायखौ नुनायखौ माने एसे मोनथिनायखौ आं एसे फोरमायनो हागोन। ओ गोबांखौ आङो फोरमायनो हानाय नङा नोंथांनिसिम
अ जागोन दे
जेरै जोंथ' लाव बिजौ बालाव बिबार बेबायदि बिदिबो एरनाय जायो।
औ
बेनिफ्राय जोङो हाथरखिबो एरनाय जाहैयो।
औ
ओमफ्राय आं माने इसे इसे बावबायबो आरोना
औ औ
नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ आंथ' आंबो गोबां मोनथिया एसे एसे मिनथिगौ आंबो बेखौनो आं फोरमायनोसै नामा?
औ दे फोरमायजागोन नोंथां
ओ जेरैबायदि जोङो गोदोनि दिनाव बांसिनै हाजो आगर ओ दिंखिया आगर
ओ
बैग्रि बिबार फारौ मेगन औ दाउथु मेगन बेफोरखौ जोङो एरनाय जायोमोन आरो
औ औ
दाथ' जोंनिया आथिखाल मुगायावबो जोंना दा मेसिनजोंनो एरजोबनाय जायो आरो।
औ औ
औ गोबां मानस सियानो दानिया माने आखाइजों एरनायखौ जोङो नुनो मोनला
ओ
औ होनब्ला नों थां जोंना समाबो जाबायमोन दोनथनोसै नामा औ नोंथां दे